हेल
अ खोनादोंना मोजां? खोनादों ना नांथा नांथा खोनादों आंनि माथ'खौ।
उम मोजांआनो खोनादों।
दहायनिखौ
दहायनिखौबो।
उम जोंबा सुबुं हिसाबै जोंहाथ' मावनो गोनां गोबां खामानि थायो नङा होमबा? उन्दैनिफ्राय लानानै देरनायसिम दा बेफोरनि सायावनो बाङाय सावरायनोसै आरो।
अ अ दे
एसे बुंनानै हो नों
औ औ
ओ मा मा खामानि थायो जिउआव? उन्दैनिफ्राय लानानै आरो।
ओ जेनेबा सुबुं माहारि हिसाबै जेनेबा जोंनावथ' बुहुत मावनांगौ खामानि थायो। जों उन्दैनिफ्राय जेनेबा उन्दैनिफ्राय सानोबा जेनेबा फरायनायनिफ्राय लानानै बा ओ गावनि गावनि फरायनायनिफ्राय लानानै ओ मा होनगोन बेखौ?
जोबनायसिम देरनाय
अ अ देरनायसिम अ बिदिनो। देरनाय औ अ ओमफ्राय जेनेबा फरायनायल' नङा जेनेबा ओ मानसिफोर जोङो उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा गो गेदेरखौ माबायदि मान होनांगौ उन्दैखौ माबायदि अननांगौ। बेफोरखौबो जेनेबा जोङो मानसि हिसाबै जो जों सोलोंनाया माने जोंनि बिबान आरोना ओमफ्राय खायसे खायसे खामानिफोरखौ जोङो मावनांगौ जेनेबा सुबुं हिसाबै जे जोंनि ओ मा होनगोन इ जोंनि जायगाफोरखओ साखोन सिखोनै लाखिनांगो। बेफोरखो माने जों उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा जोंनि माने मावनांगौ खामानि आरोना बियो। गोसोआव फैयाखै आंना दा बर्थमान
मानोना आरो जों सुबुं जिउआव जोङो गोबां माने सुबुङा सुबुंफोरानो बयनिख्रुइ गियानि सुबुंसिन होनना बुङो आरो बुहुमाव आरो जुनार होनना बुंनांसिगोन माने जिब। जेरैबायदि जोङो जोङो जोंनि गेजेराव थानाय दुखु सुखुखौबो जों बुजिनो नांगोन आरो सुबुं हिसाबै। नङा होमबा? औ सोरबा जोंनि न ख'रनिनो फंबायाबा दुखु जादों होनबा मानो जादों मानि थाखाय। जोङो जिहेथु साननो हानाय जों मानसि नङा होमबा?
उम।
खौ बुजिनांगोन आरो बेफोरनो जोंनि खामानि होनना बुंजायो आरो मोनसे जों बेखौ बुजिनाय न'खरनि बागै बुजिनाय जोंनि समाजनि बागै बुजिनाय हारिनि बागै बुजिनाय बेबायदि गोबां थायो आरो जोङो मावनो गोनां जिउआव। बेफोरखौ बुजियो मोनबासो जोङो ओ आवगायलांनो हागोन आरो। दिनै जोङो ओिनै ओ दोनै जोङो जुदि न'आव माबा मोनसे दुखु जादों बा मानो जादों जोंहा मावनो गोनां माबाफोर खामानि दङ नामा बिदि जों साननानै नायनांगोन आरो। जों बिदिनो जों दावगालांनांगोन ।नङा होमबा? जेरै उन्दै समाव जोङो बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनांगोन।
औ।
फरायसालिफोराव थां होनबा जों थांनांगोन।
ओं।
नङा होमबा? फराय फरायब्लासो गिदिर जायो होनबाथाय जोंङो मानिनांगोन। जों फरायनांगोन गोसो होनानै।
उम।
बेफोरबायदि गोबां खामानि थायो ओमफ्राय उन्दै समावथ' जों खोथा मानिनांगो जाहैबाय जों जेब्ला देरनानै आरो जोङो नख'रनि बागै साननो नांगोन।
उम।
नोङा होमबा?
औ नंगौ।
खौ माबायदि फोथांना लाखिनांगोन बा जोंनि नख' राव सोरबाफोर मोजाङै थानो मोनदों ना मोनाखै गोजोन मोनदों ना मोनाखै जों बेफोरखौ नायनांगोन नोजोर होनांगोन।
उम।
जोंनि जिउआव मा नांगौ जों बेखौ नायग्रोनांगोन।
उम उम।
बेबायदि गोबां थायो आर।ो दा थिग बेबायदिनो जोंहा ओ जेब्ला जोङो हाबा जानायनि सम जायो बै समावबो जोंहाथ' गोबां खामानि थायो। नोङा होमबा? नख'रनि फारसे साननो गोनां बा जों हाबा जाखांनायनि उनाव मा खालामगोन जों मा मा खालामनानै जों संसारखौ जालांगोन बेफोरबायदि। दा हायोबा बुंनानै होदो जों माबायदि जों संसार जानाय सम जानायनि सिगां मा खालामनांगोन माबाफोरखौ नायनांगौ मिथिखायो खोमा नों? संसार जागोननि सिगां बा हा बा जागोननि सिगां जों जिउआव मा खालाम
अ जता सथ ज थांनायनि सिगांथ' जेनेबा जोङो गावबा गावनि आथिंआव गसंनो हायोब्ला जेनेबा मोजांसिन आर ना जायखिजाया खामानियावनो जा औ। नोङो जेनेबा संसार संसार जानाय होनबा जेनेबा नोङो मोनसे न'खर दानाय जेनेबा गोदानै माने न'खर दानाय औ औ। ओ‌ जेनेबा हाबा जानाय जेनेबा हाबा जानायखायनो जेनेबा सासे सासे सेंग्रा सासे सिख्लाजों हाबा जानाय जेनेबा मोनसे न'खर गोदान दानाय बेयाव नोङो मोनसे न'खरखौ गोदानै फार्स्टनिफ्राय माने स्टार्ट खालामनांगोन आरो जेनेबा बे टाइमावथ' नोङो जेनेबा नों फारसेनिफ्राय नोङो मानसिया स्ट्रांग जानांगोन जेनेबा फाइनेंशियल जा मेंटली जा माने ओंखायनो माने नोङो फाइनेंशियली बांसिन माने। औ इंडिपेंडेंट जायोब्लाथाय माने संसार जानायाव बांसिन मोजांसिन जायो आरो बेनि अनगायैबो माने नोङो नोंनि। जेनेबा फाइनेंशियलल नङा नोंनि नोंनि साननाय हनाया जेनेबा ओ मोजां जानांगोन नोङो जेनेबा। हौवायानो जा हिनजावानो जा न'खरजों मिलायनानै थानांगोन जेनेबा फैसा फैसा थाखा गैयाब्लाबो जेनेबा अनलायनानै थानो रोंनाग गोन बुजिनाय जानांगोन गावजों गाव बुजिलायनाय जानांगोन। मिथिलायनांगोन जेनेबा बि। बिनिखौ बुजिनांगोन बियो बिनिखौ बुजिनांगोन माने सानैबो बुजिलायनांगोन आरो ना। खायसे बाथ्राफोरखो जेने। आ होमबानो जेने नखर दानो हायो आरो।
फैबाय थानाय मो फैबाय थानाय खै समाव। बा खैफोद समाव जों माबायदियै जोङो। स्ट्रंगङै थानांगोन बेफोरनि फारसे जोङो गाव बुजिनोनांगोन आरो। नङा होम्बा हाबा जानायनि सिगांनो।
नंगौ।
जाहाथे हाबा जाखांनायनि उनाव बा फिसा-फिसौ। फिसा बायदिसिना जा जोनोम जानायनि उनाव। बा बिसोरखौ माबायदि फेदेरनो नांगोन माबायदि सोलोंथाइ होनो नांगोन। माबायदि सासे सुबुं सम्पद बानायनो नांगोन। जों बेफोरनि बागै स्ट्रंग थानांगोन जोंनि माबा साननाय हनायफोरा। गोरा जानांगोन नङा होमबा।
ओम माने संसार संसार जानायजोंल' जाया। जेनेबा बे गथ' गथाइखौ नोङो माबायदि मानसि खालामनो हागोन। बेखोबो साननांगोन बेनो आरो ओम। खायसे खायसेथ' जेनेबा माबायाना जे गथ' गथ' गथायखौ खाङोल' जेनेबा नोङो गारनानै। बिदिनो आरोना जोंनि बांसिन मानसिफ्रानो माने फरायदो फराया बा ओ फराय मानो फराय। नायनो गोसो जादों ना जाया बेफोरखो माने जेबो नाया आरो ना। गथ' जो माबाबाय एसे देरबायबा। नों माने नायलानो आरो ना गथ'फोरखौ स्कूलाव थांदो थाङा बेफोरखो माने। एसे नायनांगौ आरो बेखौ बेफोर माने बिबान आरो ना बिमा बिफानि। औ।
दा बिनि अनगायैबो नों मा सानो जों सुबुं हिसाबै जोङो समाजनि खामानिखौ मावनो नांगौ। ना नाङा नों सानो।
आह औमानो नाङा जों समाजनि खामानिखौथ' मावखानांगोनना नों। माने ओ मोनसे जेनेबा नोङो मानसि मा होनदों एखो समाजावसो नों थानानै जेनेबा देरदों। बे समाज नङाबाथ' मोनसे न'खरा जेनेबा मोनसे नख हरदोल' थांनानै थानो हायाना मानसिया समाजखौ माने नांबायानो थागोन नोंनो ओंखायनो माने समाजनि खामानियाव नोङो माने थाखानांगोन आरो ना समाजा समाज नङाबा नों हारसिङै मालाबाबो थांनानै थानो हाया
मानोना जोङो समाजनिफ्रायसो जों गावखो स सिनायथि मोनो नङा होमबा उम उम जों दा जोङो बर' समाज फावजों जों जादोंबा जों गावखोनो बर' होनना बुंनांसिगोन बेबायदि आरो नङा होमबा दा जोङो जों गावनि समाजखौनो फोथांना लाखियाबा बा गावनि सिनायथिखौनो लाखियाबा
औ
गावनि सिनायथि होननायाबो गोमालाङो बेनि थाखायनो जोङो
औ
समाजनि बागैबो खामानि मावनांगोन ना सुबुं हिसाबै जेरैबायदि जोंनि थासारि जेबायदि गाज्रि हालोदाव थानाय थासारिखौ जों मोजां हालोदाव लाबोनांगोन
औ औ
जोङो बेजों लोगोसे ओ जों गामिफोरखौ फोसाबनांगोन ना जों गामिफोरखौ माबायदि फोसाबनो हागोन जों सुबुं हिसाबै?
औ जेनेबा जोंनि गामिफ्राथ' बिराद खायसे गोग्लैसोनाय जेनेबा खायसे ओ फरायनो थांनो नागिरा स्कुलाव थांनो जेनेबा होनो बिमा -बिफाफोरा खायसे फरायनो होनो नागिरा माने बांसिन हिनजावफोरखो जेनेबा फरायनो थांनो होनो नायगिरा बेफोरखो माने जोङो एसे ओ माबा होनांगोन आरो ना गामिफ्राव थांनानै मिटिं दावथिं खुंनानै जेने बा मानसिफोरखौ बुजायनांगोन बा साख्रि थाख्रि मावदों जेनेबा माबायदि जोङो ओ साख्रि बाख्रि मावनो हायो माबायद दि लामाथिं थाङोब्ला जोङो मोजां जानो हागोन बे फोरखो माने एसे मिटिंफोर खुंनानै जेनेबा एसे बुंबाथाय बिसोरनो फोरमायोबाथाय माने एसे बुजि मोनगोन आरो ना बिमा बिफायाबो बा स्टुदेन्टफोराबो स्टुदेन्ट फोरफोरखौबो एक्सट्राके मोनसे मिटिं लायोबा बा उम ओ पेरेन्टस फोरखौबो बिदि बुजायबाथाय माने ओ बिसोरबो मिनथिगोन आरो ना मा बो माबायदि लामाथिं थाङोब्ला माने जों जोंनि हारि जों लोगोसे गावखो गावखौबो सुंथानो हागोन बेखो माने जोङो रायलायनो हायो आरो गावजों गाव जेनेबा
औ नंगौ
उम
जों गामिखौ गामियाव जों ख'द सानफ्रोमबो जों मोनसे माबा लानांसिनो साम फ्रोमबो नङा गेजेर गेजेर समाव मोनसे मिथिं बायदि नोङा होमबा उम जाहाथे बेनि गेजेरजों जोंनि एरियानि बा गामिनि सुबुंफोरा मोनसे मोजां थासारियाव फैयो फरायनो गोसो गुदुं जायो नङा होमबा?
अ इनकारेज खालामनो थाखायबो जों जेनेबा दाथ' ओ मेट्रिक पास जायोबा ओ फाइनेल ओ हायारस फाइनाल होयोना बेफोरबायदि स्टुदेन्टफोरखो माने इनकारेज खालामनो थाखाय जोङो अनसुंथाइफोर होनो हाय यो आरो जेनेबा बा बरायनानै जेनेबा नो बिनि फ्राय नोङो आरो मोजां पारसेन्ट लाबाव ओ मोजां लामाथिं थाङो जेनेबा बिदि गाइद खालामनो थाखाय जेनेबा ओ मा होनगोन बिखो मिटिं फिसा मिथिंबाबो खुंनानै जेनेबा बिसोरनो अनसुंथाइ होनो हायो जे बाय एनकारेस सो हिसाबै ओ नोंसोर जेनेबा गिफ्ट हिसाबै आरो बिदि हो माने मानसिफोरा स्टुदेन्टफोरा एसे ओ माबा मोनो आरो ना थुलुंगा मोनो जेनेबा औ उथिया जायो औ आर आरो आं मोजांसिन खालामबावगोन बा बिसोर आंबो ओ उमुग दङ बिसोर बायदि माने मोजां ओ साख्रि मावनो हागोन बा मोजां मानसि गिदिर जानो हागोन बिदि साननाय फैयो आरोना
उम
उम
खायसे होमबा बो जोंनि एसे गोरों गोराफोराबो मालाबा समाव गावनि खौनो माने बावगारनानै थायो आरो। बावगारनानै बेजों लोगोसे जोङो समाज दानायाव जेरैबायदि गाज्रि हुदाफोरखौ जों गारहोनो नाजानांगोन आरो नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा ओमफ्राय जोंना समाबो जोब्बाय नामा?
जाबायमोन ओं।
जाबायखोनो होनजायोना?
औ औ
दोननोसै नामा होनोमबा?
औ दे।
उम दे। गोजोननाय